खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा मोजाङै दङ' ना
औ आं मोजाङैनो दङ' नोंथाङा माबायदि
औ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां आङो मोनसे एसे टपिक लानानै नोंथांजों सावरायनो थाखाय फैदोंमोन आरो जुदि नोंथाङा सम दङब्ला सावरायगोन होननानै सानदोंमोन
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ टपिकआ आरो जाहैबाय जों दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां
औ
औ दा जागायनोसै आरो दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ जेनेबा गावनि जायगानि अनगायैबो गुबुन जायगायाव थांनानै माबा मोनसे ओ गियान लानाय बा दावबायहैनाय आरो बै जागासिम जागायाव थांनानैहाय न'-न'निफ्राय बायजोआव थांनानै दावबायहैनाय थाबायहैनाय बिदिखौनो मिथियो मिथिना मोनो बे उनावहाय दावबायनायखौ जोङो मोनथाम रोखोमै लानो हायो ज बेबायदि हाजों दावबायनाय अख्रांजों दावबायनाय आरो ओ दिङाजों बिरखंजों दावबायनाय बेफोरबायदि जोङो बेफोरबायदि रोखोमै दावबायनो हायो
दावबायनाया सुबुं जिउआव बाहायजानाय मोनसे जोबोद गोनांथार खामानि होननानै बुंनांगोन मानोना दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां माखासे गियान माखासे रोङैखौ मिथिनो मोनो नोंथांनि नोजोराव मा सानो नों नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायदो
औ आंबो बेखौनो सानो जे दावबायनाया जिउनि मोनसे गोनांथार आयदा दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां गियान बुथुमनानै आरजिनानै लानो हायो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गावनि जिउ मानसिखौ सोलायहोनो ह हायो जोङो जोंनि ओ ओनसोलाव जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव मिथियै बाथ्राफोरखौहाय जोङो दाब दाब जायगायाव थांनानै दावबायहैयोब्ला जोंनि हादरनि अनगायैबो गुबुन हादोराव थांनानै जोङो दावबायहैयो। ला बिसोरनि हादोरनि बायदिसिना थासारि हारिमु जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गासैबो बिसोरनि जौगानाय बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनानै फैनो हायो।
नंगौ नोंथां
ओ नंगौ
दा दावबायनायाथ' दावबायनाय होनना दावबायोब्ला जोङो गोसोखौ गोजोनबो मोनो नङा होनबा नोंथां? जेनेबा जोङो मोनसे जायगायावल' थानानै ओ गोजोननायखौ लानो हाया बा ओ बेनि फिथाइखौ मोननो हाया बेखायनो जोङो। गुबुन गुबुन उनाव थांनानै मालाबा गोजान नुथायफोरखौ बा मिथिंगायारि मिथिंगायारि थासारिफोरजों जों मालाबा गोरोबनो लुबैयो नङा होमबा बेनिख बेखायनो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो लुबैयो आरो आथिखालावथ' दावबायनाया गोबाङैनो बांसिन गोदोनिख्रुइ बांसिन जाबोनो हमबाय बेखौ नोंथाङाबो मिथ मिथियो औ मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव सोलोंथायाबो गुबुन ‌गुबुन जायगायावसो सोलोंथाइ लायो मानसिफोरा गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव गियान आरजि नो थाङो बेनि जाहोनाव गावनिखौ नागिरनानै गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनायाबो गोबां जानो हमबाय जोंनि गेजेरावहाय। दा बेनि गेजेरावनो नोंथाङा दावबायनाय जेनेबा मोनथाम रोखोमनि दावबायनाय होन्दोंमोन ना बेनि गेजेराव माबायदि दावबायनायखौ नोंथाङा साबसिन होननानै आरो बाख्नायजाथावसिन सानो एसे फोरमायनानै होदो।
दावबायनो होननानै बुङो बुङोब्लाथ' जोङो
औ
मोनथामबो दावबायनायखौ जोङो एंगारनो हाया आथिंजों दावबायनायाबो गावनि देहानि थाखाय मोजां
औ
गोबां जायगा नायदिंनो हायो।
अख्रांजों दावबायनायनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां गियान मोननो हायो खायफाखौ जोङो ओ दैनि गेजेरजोंबो हान्थिनायखौ नुनो मोनो दै जाहाज नि गेजेरजों जोङो फारफ्रोमबो बिथ आथिं दावबायनायनिफ्राय जोङो आलादा आलादा रोखोमै गियानखौ मोननो हायो बेनिखायनो आङो मोनथामनि दावबायनायखौबो आङो साबजानाय मोनो गनायथाव सानो।
औ नंगौ नोंथां
नोंथांनि बादिब्ला माबायदि दावबायनायखौ साबसिन मोनो नोंथाङा बुंहरनाय साय
औ आंनि नोजोरावबो आङो मोनथामबो दावबायनाया मोजाङानो बेनिख्रुइ आङो साबसिन होननानै बुङोब्ला जों ओ मटर गारिजों दावबायनायखौ मोननो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जों गुबुन गुबुन जायगायावहाय गोनां थि बायदि जों थांनो हायो गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै मटर साइकेल लानानै सम बायदियै जों मोनहैनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो बिरखं बिरखंजों आरो दैजों दावबायनायाबो जोंनि थाखाय खाबु मोनोब्ला बिराद मोजां आरो दावबायनांगौ मान मानो होननानै बुङोब्ला जों दैजों दावबायनाय लोगो लोगो जों माखासे ओ अख्रां दावबायनाय आरो हानि दावबायनायनिख्रुइ बांसिन गुन जोङो मोजां फिल माने मोजां जों मोन्दांथि मोननो हायो बेनि मिथिंगायारि थासारिजों बांसिनै मोगा मोगि जानो हायो आरो। बेनिफ्राय आङो मटर साइकेलजों दावबायनायखौ साबसिन होननानै आंनि मोनदांथियाव मोनो आरो
नंगौ
नोंथाङा गामिनि अनगायै जेनेबा खाथि खालानि अनगायै बेफोर बे बायदि गोजान जायगायाव दावबायफेरबाय नामा
औ दावबायफेरबाय आं खाथि खालानि अनगायैखाय ओ गुवाहाटि नोगोरमाफोराव थांफेरबाय आरोहाय बेथिं जोंनि ओनसोलनि साहाथिं थानाय ओ सुकि भुटान बेफोरदि जायगायाव आं थांफेरबाय सु कि भुटान हाजोफोरनिफ्राय गोबां गियान मोनबोनो हायो जोङो बे हाजोनि समायना महर बिनि मिथिंगायारि बिफां-लाइफां सोमखोर दैमा-दैसानि जिरि जिरि बोहैनाय दै बिनि अनथाइ बायदि सिना पाहार हाफोरखौ लानानै जोङो समायना गो सोआव समायना गोजोननायखौ मोननो हायो लोगोसेनो जोङो खनथाइ रायथाइ थुनलाइबो सोरजिनो जोङो खाबु मोनो
औ
नोगोरमाफोराव बेरायफेरबाय होनोब्ला सिराखाना बायदिसिना जायगाफोराव थांनानै जोङो बेफोरनि गियानफोरखौ जोङो आरजिनो हायो लोगोसेनो साइन्स मिउजियामफोराव थांनानै जोङो बेयावहाय गोबां जोंनि बिगियाननि आयदाफोरखौ जोङो सोलोंनानै फैनो हायो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेरायथावना जायगाफोर दङ नामा नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरनायसाय
औ नोंथां जोंनि जायगायाव बेरायथावना जायगा होननानै बुङोब्ला जोंनि खाथियावथ' बिदि गैया जों जोंनि बरदारजों नांजाबनाय बे भुटान भुटान रायजोआ बे बेखौ एसे खाथि जायो आरो ओ थेवब्लाबो आङो बेसिम दावबायहैनाय दिनैसिम जाफेराखै आरो बेनि अनगायैथ' आङो उम जोंनि खाथिनि बे गुवाहाटि नोगोरमा लोगोसे भैरब कुन्द' आरो बायदि रोखोमनि पिकनिक स्पट बेफोरबायदि जायगायाव दावबायनो मोनदों आरो खेबसे खेबसे बेनिफ्राय आङो भुटान बेफोरबायदियाव थांफेरनाय जायाखै आरो बिदिनो मोजां मोजां गुबुन गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो बिदि दावबायफेरनाय जायाखै आरो नाथाय समफोर मोनो ब्ला खाबु मोनोब्ला आं थारैनो दावबायनो लुबैयो आरो दावबायगोन होननानै सानो आरो
उ नंगौ थिखानो
औ नोंथाङा बो बिदिनो सम मोनोब्ला दावबायगोन होननानै सानोना?
औ आंबो सानो। सम आरो खाबु मोनोब्ला थज्ञगुबुन गुबुन जायगायाव गिदिंनानैहाय बेफोर जायगाफोरनि सोमोन्दै मोनथिनो गोसो जायो बेफोरनि थासारिया माबायदि बेफोरखौ जोङो सोलोंनो गोसो जायो लोगोसेनो बेरायनानै गोजोननायखौ लानो गोसो जायो।
नंगौ दा जों आंथ दावबायनाय होननायखौ सावरायनाय लोगो लोगोनो मोनसे खोथाखौ गोसोखांदों आरो नोंथां गोदोहाय गोदोहायनि दिननि खोथाखौ आं गोसोआव फैदों जेन'बा गोदोहाय जोंना बेफोरबायदि दानि जुग नि बायदि मटर साइकेल बिदि जेबो बिरखं जाहाज बा दैजों दावबायनाय बिदि जेबो खाबु गैयामोन ना?
नंगौ।
ओ गोदोथ जों बांसिनै साइकेलजोंनो बिदि साइकेलजों दावाबायो माबा बांसिन जोङो आथिंजोंनो दावाबायोमोन ना। जिहेतु बोथोर सम समाबो सोलायबाय बोथोरा सोलायबाय बेजों लोगोसे बेनि सोलायनाया माबोरै जोंनिहाय माबोरै जायगा लादों नोंथाङा एसे बुंनानै होदो।
बेफोर सोलायनायाहाय ओ आथिखालाव गोदो गोदायनिफ्राय आथिखाल समावहाय सुबुं माहारिनि साननाय हनायफोराबो एसे सोलायबाय। आरो समफोराबो थोआ। थोस्लाबा बिदि जाहैबाय। बिनिखायनो जोङो गारि एबा मटर साइकेल फोरजों बेरायनायखौ साबसिन होनना आथिखालाव जोङो बयखौबो गनायनानै लानायखौ नुनो बयहाबो समनि आंखाल बयहाबो खामानियाव मुखुब मोनसे अफिसाव मावनायनि उनावहाय बियो टाइम मथे सहैनो थाखाय बियो गारि एबा मटर साइकेलजों थांनो गोनां जायो बियो आथिंजों हान्थियोब्ला बियो आथिखालनि समाव बे मावख'सालिसिम एबा स्कुल कलेजसिम मोनैनो जोबोर गोब्राब जायो। बिनि थाखायनो आथिखालाव मटर साइकेल बाहायनाय आरो गारि बाहायनाया जोबोर गोनांथार होनना सानो आङो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो दा दावबायनायावथ जेनेबा गोदो आथिंजों दावबायोमोन आरो साइकेलबो दावबायोमोन नाथाय दैमा दैसा जेब्ला दैमा दैसाफोर लानो थाखायथ' जोङो गोदो नावखौनो बाहायखायोमोन‌ गोनिफ्राय बोदों नङा होमबा नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो जोङो बे गराय मोसौ बेफोरबायदि मटर गारिफोर बाहायनानै गोदोनि मानसिफोरखौ बेफार फालांगि खालामनाय बबाइबा आलासि जानो थांबा गोजान गोजान जायगायाव बिदि गारि घराइ गारि मोसौ गारि बिदि लानानै थांनाय नुयोमोन ना?
नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदि थासारिखौ नोंथाङा मोनफिनजा मोनफिननो लुबैयो बैयोना नु बिनि सोमोन्दै
सानो नामा नोंथाङा?
औ बेफोरबायदि समखौ आरो बेफोरबायदि थासारिखौ आङो लुबैयो मानोना मोनसे गोजोननाय मोनो। बेफोरबायदि ओ गराय गारियाव गाखोनानै जोङो आथिंजों ज' ज' हान्थिनानैबो जोङो जोबोर गोजोननायखौ लानो हायो जेरै आइथिंजों दावबायोब्ला जोङो देहायाबो स्ट्रं जायो नङा होमबा नोंथां
दा नोंथां जासिगोन नामा दोननो
औ दे बिदिब्ला नोंथां